हेल'
हेल' नोंथां
खोनायाखै
खोनायाखै
अ अ खोनाबाय दासो
खोनाबाय
उम उम खोनाबाय
अ अ मा खालामदो?
दोङो ओरैनो नोंलाय उम जाखांबाय। नोंलाय मा ओंख्रि जाखो?
ओ जोंहा फल ना
हम
ओमफ्राय बिलाथि बाथोन
अह
नोंसालाय
हेल'
ओ नोंसोर मा मैगं मा मैगं जाखो
खोनाखै दे मोजाङै बारा नोंनिखौ एसे नांथा नांथा फैयदों
खोनायाखै?
अ अ खोनाबाय दासो मा होन्दोंमोन नोङो
अ मैगंखौ होनदो जिं माबा बहल ना ओ बिला बाथोन
अ अ जोंनिया आलु आलु बाथोन ओमफ्राय दालि दालि बाथोन
औ
उम
दा फ्रि दोङो ना?
अ अ फ्रि आनो
अ बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सावाय सावरायनि नामा?
अ अ सावराय जायो।
ओ अह आयदाया माने बेनो माने ओ जायगा बेरायनायनि सायाव।
अ अ अ।
औ बे माने मा मा जायगा बेरायखो नोंथाङा बे
उम उम उम उम जायो सावराय जायो।
औ दा ओ नों नोंथाङानो फोरमायग्रोनो हागोन नामा माने नोंथाङा मा मा मा जायगा बेरायखो जेनेबा गुवाहा टि बा गुबुन जायगाफोराव? गुबुन स्टेतफोराव थांफेरबाय नामा बे औ।
आंथ' उम दो दासिम बांद्राय जायगा बेरायाखै थेवब्लाबो माने ओ मोननैसो जायगायाव बेरायफेरबाय आरो उम नैबे गुवाहाटियावनो माने थिग बे खाथि खाथियावनो थानाय बै रिभार फ्रन्ट पार्काव थांफेरबाय।
औ
ओ इनिफ्राय ओ जुवाव थांफेरबाय सिरिया खाना दङ जु थिंजाय जुथिं औ बेयाव थांफेरबाय। ओमफ्राय इदिनो बेयाव माबा पार्क दङ जि फेनसि खाथियाव जि बटानिकेल पार्क
अह अह उम।
आगोल जि पुराना जेल दंमोन जि बेयाव सेफायनानै बेखौ बानायदोनो
बेयाव थांफेरबाय उम बिबो मोजां आरो पार्कआ गिदिर बांद्राय मानसिफ्रा मिथि या आरो बिनि लकेसनखो बा बेे फेनसि गेजेराव नालाय।
ओ उम उम।
ओमफ्राय ओ ओमफ्राय आरो नैबे मोनसे पार्क दङ जोंनि माबा खाथियावनो जों ओ बे जालुकबारि खाथियाव जालुकबारिनि इसे बारनानै आदाबारि ना मा होनोमोन थाय बेखिनिखो बेयाव बे ओ आतुल उध्धियान ना मायबा बे बायदि पार्क दङ जे उम उम बेयावबो थांफेरबाय बेयावबो मोजाङानो माने थांनो हायो। नायनो हायो बेखिनिखौ गुवाहाटियाव नायफेरबाय आङो बाखि बांद्राय थांनाय जायाखै, ओमफ्राय ओरैनो बेलेग स्टेटफोराव होनबाथ' बिदि थांनाय जायाखैमोन खिन्थु माबायाव थांफेर दों शिलंआव थांफेरबाय उम शिलं शिलंआव थांदों सेरापुन्जियाव थांफेरबाय एलिफेन्ट फल्स नायहैफेर नायहैदों आरो शिलंआव थांनानै। बिदिनो माबा माबि सेभेन सिस्टार्सखौबो नायहैदो आरो शिलंआव माने सानसे सानसे थांदों आरो जोङो स्कुलनिफ्राय बे फार्स्ट इयारस सेकेण्ड इयाराव खो लांदोंमोन जोंनिया स्कुलनिफ्राय उमफ्राय इयाव सानसे थांनानै जेनेबा साननै जाहैदों आरो दिनै बायदि हराव थांबाय ओमफ्राय गाबोन हराव फैफिनसिगोन जेनेबा सानसे नायना, नै सानसेयावनो जों माने खैथाबा जायगा नायदो आरो। उम माबा बे केेबबो जोङो दङो जि मा अन्थाइ सिंङाव हाबलांनाय जि शिलंआव अ इखोबो इखोबो नायजोबबाय आरो। ओमफ्राय इलेभेन्ट पल्स, नायदो सेभेन सिस्टारस नायदो बिदिनो माबा माबि नाय जोबदोंमोन एसे बावगारलांबाय आङो एसे गोबाव जाबायना। इनिफ्राय काउन्ट्रि होनबाथ' जोंनि खाथियाव थानाय बे भुटान रायजोआवनो थांफेरबाय आरो। ओ नोंथाङा थांफेरबाय?
भुटानाव, औ थांफेरबाय आङो खेबथामानो थां बाय। भुटान मानि सिङाव थांनो मोन आरो
औ औ
माने खाथियावनो थाङो आरो बरदार खाथियाव ओम
ओम थ्रि किल'मिटारसो थांनो होयो भुटान गेटनिफ्राय ओम बेनिफ्राय माने पास नांगौ आरो ओम बेसिम थांफेरबाय आरो आङो नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगा बेरायफोरखो दा बरथ'मान दासिम?
अ आंबो बांद्राय बिदि बेरायाखै माने बे गुवाहाटि गुवाहाटियावनो बेरायनाय जादों आरो बां ओ बै नों थाङा बुंनाय बेफोर जायगाफोरावनो बेरायदों खिन्थु आङो बे थिनि पार्कआव थांनो मोनाखै आरो
औ औ बांद्राय मानसियानो मिनथिया बे
औ औ बे माने ए आदाबारिनि पार्कआव बे लामा जिंनियाव बेयाव थांनो मोनदों
औ औ
ओमफ्राय ओरैनोथ' गुवाटिनि मन्दिरफोराव ओरैनो जेनेबा ओइ हरि कृष्ण बेयाव थांनो मोनदों आरो बेबो माने मोजां आरो जायगाया माने हाजो एरियायाव जायोना मन्दिराबो समायना बेजों लोगोसे आरो थासारि बा बारहावायाफोराबो माने बार बारबाय थायो आरो सुनो जोबोद समायना आरो थांनानै बहुद मोजां नाङो। बेयाव आं खेबनैयानो थांनाय जाबाय आमिनगाव दङ ओम। इस्कल इस सना मोनसे बेबो मोनसे आरो बे हरि कृष्ण आमिन गावथिं दङो।
अ आचसा
औ ओम बेयाव आं थाङाखै इनिफ्राय आरो ओरैनो ओम माने ओ थिं आरो बालाजि बालाजियाव थांफेरबाय बालाजियावबो औ जोबोर समायना ओ सिङावबो हाबनो मोनबाय आरो माने फुजा होनायाव माने ओरैनोथ' बेरायनो मानसिफोरा बाहेराव थाङो। थ' ओ बेलासे बा फुं समावबो होयो खोमा बेयाव आरो पसिस्थआव थांबाय आङो बेयावबो माने मन्दिरा जोबोद समायना बेजों लोगोसे माने बेनि साखाथियावनो माने दैनि निजोरा बाय दि औ दै दोङो औ ओम आरो जानाय बेबायदि पिक जानोबो फैयो आरो
फोरनि खानाय सिननाय बेयो आरो औ आमफ्राय औ आरो ओ मन्दिर होनना बुङोब्ला बेखिनियावनो थांबाय आङो बै ब्रह्मपुत्र हेरितेजफोराव थांफेरबाय बेनिफ्राय औ माबायाव पार्क दोङ बे जवाहरलाल नेहरु बेयावबो थांबाय आरो
अ अ आदसा आदसा आंबो थांफेरबाय एयाव
ओ ओ बेबो समायना जायगाया आरो सिराखाना सिराखानायावबो थांफेरबाय आरो उन्दैयावबो थांदो आरो गोदो जोंनियाबो स्कुलनिफ्राय लाबोदोंमोन आरो बेयाव साइन्स मिउजियाम दाहाना बेफोरखौ नायनाय जादोंमोन आरो गोदो बांसिन जिब जुनारफोर नुयोमोन आरो दा खम नुनो मोनो दा थाला एसे खम जाबाय आरो गोदोनिख्रुइ बेे ओं दायोथ' जोङो बारा बांद्राय गोबाव जायाखै थांनाय बोसोराव बुंदोंमोन माने जेबो माने बिदि नुवाखै आरो खम नुहैयो आरो ओं जिब जुनार उम खमिबाय ओ इनिफ्राय आरो बिदिनो ओ पार्कफोराव थांनाय जादो आरो फिसा फिनला। बिदिनो आरो औ बे दिपर बिलावबो खेबसे थांदो माने ओरैनो लामाथिं थांनो मोनदो आरो बेयावबो बेरायनो थाङोना मानसिफोरा दाना। फ्राय दाथ' बिफां लाइफांफोरखो दानबायनो खोनादों माने गैलिया होनना बुंदों आरो बेरैनो थांनाय औ आरो बे घुलि फुखुरियावबो बेयावबो थांबाय आङो।
ओ ओ
औ ओमफ्राय गुवाहाटियाव बेखिनियानो गुबुन
बे स्टेटआवथ' आङो शिलं दा बुंनाय बायदि शिलंआव थांबाय आरो
अ अ
औ सिलङाव बइस्रेक वारिलां बेबायदिनो ओ माने बा बांद्राय जागा नुवाखै आरो जोङो बांद्रायद्राय। गैया नायनाय जायाखै नोंथांमोना नायनायखिनिखौ जों नायनाय जायाखैसै आरो
अ आदसा
आरो माने उन उनफोराव थांफाबावबा नायनाय जागोन। गोबां दोङो ना सिल'ङाव नायनो लाङा जागा। औ बेनिफ्राय आरो गुबुन हादोर होनबा बे भुटानावनो थांबाय आरो जानानै औ आरो बै क'क्राझार साइदथिं ओरैनो बेरायथावना हिसाबै बाथौ खेराइ बेबायदि जायगा दङ ना?
अ बाथौ खेराइ रिेजर्ट होननाया ना?
औ औ औ जोबोद समायना इबो ओं ओं औ बेयाव थां होफेरबाय समायना आरो बिदिनो माने ओ बड'लेण्ड बेफोराव मुलुगसोलोंसालिफोराव थां फेरबाय आरो ओरैनो आरो सि आइ टि बे क'क्राझाराव दोङो ना? औ बिथिं बांद्राय थांनाय दे आरो माने ओ किसिमान
ओं
आरो दायो माने थांनाय जाथवाखै आरो
अ अ ओम ओमफ्राय नों नोंथाङा माबायाव थां फेराखै नामा ओ कामाख्या उमानन्द।
अ अ कामाख्यावबो आं थांफेरनाय जायाखै थांनो थांनो साननानै। आरो उमानन्दआवबो आं थांनाय जायाखै माने एबार नै थांनाय
अ अ अ
नो औ बे मोन याव माने फेमास बाबो थांनांय जायाखै आरो गुवाहाटी
ओम ओम ओम अ जिखुन बेयावबो थांजायो माने मोजाङानो बिराद मानसि थाङोन कामाख्या उमानन्द माने खदाय मानसि जायो आरो बिराद भिर जायो
सामफ्रोमबो भिर औ दाखालि बावैसो औ अम्बुबासि मेलायावबोथ बेबां भिर जाना थांबाय। औ गोबां माने गोजान गोजाननियानो फाइयो आरो। जोंनियानो थांनाय जाया आरो खाथिब्लाबो ए औ।
गोजाननिफ्रायसो फाइयो मालाय बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन हा ओ हादोरनिफ्रायबो फैयोना बिराद मानसि
ओ ओम।
होम
ओम
आरो बे उमानन्दआथ आरो माबानि दै गेजेरावसो ना नुफेरबाय नामा नोंथाङा
आं गोजान गोजाननिफ्रायनो नुहरदो औ नुबाय बे ब्रह्मपुथ्र ओ दिहिरि कमिसन निफ्राय नुहरो ना‌।
आं आं थांफेरबाय खेबसे थांनायालाय बे माबा थायोना। दैनिमाव ओ मा होनो इखो फेरि ना मा बुङो बे माबाया अ। गाखोग्राया बेयाव थांफेरबाय आरो आं खेबसे मोजाङानो। मन्दिरालाय मोनसेल ना मान्नै ओं मोनसे ल आइलेन इमान मोजां मोजां माने दखलसे मोजां नाङो आरो थांनानै हाजो मोनसेयावनो बे मन्दिरा दङ नालाय बेयावबो बिराद मानसि जायो जानायालाय बिराद लाइन जानांगौ जायो आरो फुजा होनोबाथाय ओम।
ओ
होमबा नोंथां जोंनिया टाइमाबो जाबाय नामा दिनै दोनथनोसै अ गोजोननाय थाबाय
औ।